औ खोनादों औ दे
थ जों दा टपिक दा फुड एन दायेदथ्रियाव रायलायसै दे एन्ड डायेथ्रि माने जों मा मा जेसेखि जोङो सानफ्रामबो जोंनि दैलि लाइफआव सानफ्रामबो लाइफ खौ जोङो बिराद बुस्थु जायो जोङो अबेबा जिनिसखौ रं टाइमाव जायो अबेबा ओ अबेबा बुस्थ बुस्थुखौ जोङो जान जानो नाङै टाइमाव जायो आरो। त बेनि फारियाव जों एसे रायलायनोसै दिनै।
औ
ज जेसेखि बेेराद बुस्थु माने जाग्रा जिनिस बेखौ अबेबा बुस्थुजों जानाङा अबेबा फोरजों बेनिसि गुनाआ बेनि गुनजों मिलाया। बेबायदि आरो स' बिनि ओ थ' बिराद मानसिफ्रा बेखौ मिथिया आरोदा बे मोनथियैनि थाखायनो बिसोरखौ ज' जाफ्लाङो ओमफ्राय बडियाव रियेकसन जायो आरो।
रिएकसन जायो औ।
औ थ' मेरला जिनिस दङ बे खौ जोङो जानाङा जेसेखि नोंङो सोरबा सोंङा सोरबा सोरबा मानसिफ्रा फुङावनो सिखारनानै हेल्दि ब्रेकफ फास होननानै सोरबा सोरबा फिथाइ सामथाइ जायो आरो।
एकदम राइट राइट राइट।
फिथाइ सामथायाथ' हेल्दि बाट गासिबो फो गासिबो बेखौ जानायनि कारेक्ट टाइमबो थानांगौ आरो।
उम्म उम्म
बि सोरबा मेंग' बिराद मोजां मोनो थाइजौ जानो बिराद मोजां मोनो।
उम्म
बाट बेयो फुङाव खालि उदैयावनो जाबाय बाट खालि उदैयाव थाइजौखौ जानो नाङा आरो।
जानो नांङा आतसा आतसा।
थिग जायो खालि उदैयाव मालाबाबो में ग' एनडेनाना था ओ। थालेर थालेर थालैर ओ थालेर आरो थाइजौखौ खालि उदैयाव एमटि स्टमाकाव जानो नाङा आरो। थ' बेेसे हि मेरला फुड आइटेम दङ बेखौ जोङो रं टाइमाव जानो नाङा।
उम। माने ए जाथावै समाव जानाङा आरो जे समाव जानो नाङा।
औ।
बे समाव जानाङा आरो जानायनि मोनसे टाइम टेबोल दङ आरो।
टाइम टेबोल टाइम टेबोल। माने जोंनि बडिनि हिसाबै
औ।
जोंनि बडिया फुं जानायाव जोंनि बडिनि टेम्प्रेसारा हाइ जायो। जेरै बार'था ओं जेरै बार'था बारो जोंनि बेसेहिनो लासै लासै जोंनि बडिनि टेम्प्रेसाराबो खमायलाङो आरो।
खमायलाङो आतसा।
स' बे समाव जोङो जोंनि बडिनि हिसाबै सालाद जाबाय। सालादखौ जोङो बार'थानि सि सिगाङाव जाबा हेल्डि आरो। फोर जोङो सालादखौ बार'
माने साननि बार'थानि साननि बार' थानि आगोलाव जानांगौ आरो।
ओ बेनि उनाव जाबा जोंनि बडिया बांद्राय माने बे सालादा जोंनि बडिखौ बांद्राय हेल्प होआ आरो।
आतसा आतसा। बे माने जोंनि बडिया गुदुं जानाय समावसो जों जानांगौ आरो सालाद
अ थ' बेफोरनो मेरला बुस्थु दङ जेसेखि जों कमबाइन खालामबा जोंनि थाखाय मोजां नङा जोंनि थाखाय गाज्रिसिन जायो। आरो दस्रा आलदा बेमारखौ बेमारखौ जोंङो लेंहरनाय जायो।
औ होमबा ह हराव जोंङो लाइट फुड जानाया मोजां ना हेभि फुड जानाया मोजां ओ बे मिटफोरा हेभि फुडआव गोलैगोन ना लाइट फुडआव गोलैगोन?
मिदा एक्स
बेदर बेदर जायो
ओ बेदरा एक्सुलि मानसिफ्रा जा जानांगौ बेदरा हाइ सर्स अफ प्रटिन थ बेदर खौथ' जों जानांगौ बाट बेदरखौ जोंङो दिनाव जाबा बांसिन मोजां आरो मानोखाय मानि बेदरा हेभि जायो ओमफ्राय दिनाव जोङो लान्च टाइमाव बेदर जाबा जोंनि उन्दैयाव जेसेखि गुबुन गुबुन एसिड जायो आरो डाइजेसननि थाखाय जोंनि उदै सिङाव जा एसिड थायो फुडखौ डाइजेस्ट खालामग्रा बे मानि बार'थानि टाइमाव बिराद स्ट्रं जायो आरो थ' जोङो बार सपता दिनाव हेभि मिल खालामबाबो बे जोंनि थाखाय बेनिफिसियेल आरो
उ औ खोनादों औ खोनादों।
थ' जेसे बेखौ जोंङो मोनायाव मोनानि थाखाय बे जों बिराद हेभि जायो मिदा बेखौ जाबा जोंङो उन्दुनो खारो आरो जोंनि बडियाबो जेसेखि जोंना बडिना टेम्पारेसारा सान हाब बा ल' जायो आरो थ' बेनि खारनो खौ डाइजेस्ट खालामनो हजम जानो जोंनि बडिया एसे खस्थ' जायो आरो थह
होमबा जों सानाव जानांगौ बुस्थुखौ फुंङाव जानांगौ बेदरखौ मरनिंआव बा सानजौफु जायोब्ला साबसिन जागोन आरो
ओ बेदरखौ जोंङो सानाव जाबा साबसिन जायो बेबायदि माने जेबो रेस्ट्रिकसन गैया आरोखि नोंङो बेदरखौ फुंङावनो जानांगौ बाट जोङो हेल्दि बडिनि थाखाय बेखौ जों फुंङाव जाबा बार'थायाव होमबा बांसिन मोजां जोंनि बडिनि थाखाय।
ओम
आरो थिक बेसे हि जोंङो ओंखाम जानाय समाव दैखौ बारा गुसुखौ लोंनां आ आरो।
आदसा आदसा आसा औ बेथ' बुहुद मोजां खोथा बे इनफरमेसना बयनिबो थाखाय मोजां आरो बे‌ माने बुहुतनो दाथ' गोलोम बोथोर नालाय गरम जादों होननानै‌ फ्रिस सनि दै लोङो। ओंखाम जानाय समाव दा मा जायो बियो अ बिदि लोंङोंबा मा जागोन?
माने बे बेराद जोंनि बडिनि थाखाय हार्मफुल आरो जो बिराद गरमाव जोंनि बडियाबो हिट रिलिज खालामो जोंनि मोदोम सिंखौ थान्दा खालामनो थाखाय बे‌ बेयावनो जोंङो गुदुं मोनदों होननानै फ्रिजनि थान्दा दैखौ लोंङो आरो। थ' बेयाव जोंनि बड दिया बे थान्दा टेम्पारेचारखौ हेन्देल खालामनो हाया आरो। थ' बेनि थाखायनो बेबायदि समाव ओ बांसिन बेबायदि खालामबा जोंङो लोमजायो, बेमार जायो, उिक जायो आमाय मोनो बेबायदि जायो आरो। जोङो दै लोङोबा चिल वाटार खौ लोंना न नङा माने नर्मेल वाटार।
नर्मेल वाटार ओ हो ओमफ्राय दै गुदुंखौ लों माबा प्रब्लेम जायो नामा मानसिफ्रा माब्लाबा दै गुदुं लोङो जे?
नङा नङा दै गुदुं लोंबा जेबो प्रब्लेम जाया दै गुदुंथारखौ लोंनाङा बाट लुक वार्म वाटार माने एसे गुन गुना गुदुं। गुनगुना गुदुंखौ लोंबा बे बिराद बेनिफिसियेल बाट जोङो बेखौ बारा गुदुं लोंनाङा बिकस जोंना उदै अलरेडि एसिड थायो थ' रियेकसन जाबा गेसट्रिक बारा जान हायो। स' दै गुदुंखौ लोंनांगौ बात बांद्राय गुदुंखौ लोंनाङा
उम आतसा बहुत मोजां इनफरमेसन बियो आं सानो माने बे इनफरमेसनखौ गुबुना जुदि मोनोबा जोंनि समाजाव बेफोर जानाय लोंनाय जिथु मोनसे सेदुल बे सेदुलखौ जुदि मोनफियोबा बेयो बयनिबो थाखाय हेल्थनि थाखाय थाखाय मोजां जागोन मानो होनबा जोङो खायफा खायफाखौ ओंखाम जाखांनानै जों गोदै जाफानाय नुयो बेबोथ' गाज्रि ना।
ओहो बे एक्सुलि गाज्रि नङा माने ओंखाम जाखांनायनि उनाव सोरबा सोरबा गो-गोदै गोदै जायोना बे माने गाज्रि नङा आरो बे बे नोंखौ डाइजेसनाव हेल्प खालामो एसे अभार जानाङा बाट नों ए से ओंखाम जाखांनायनि उनाव गावनि मान-माने गोसोखौ सान्ति होनो थाखाय एसे जाबा मोजां आरो। अभार खालामनाङा मालाबाबो जानाय लोंनायखौ अभार खालामनाङा
खौ अबार खालामनाङा। आदसा आदसा अके उम बुहुद मोजां खोथा बेयो। आरो माबायाव खायफा खायफा आं सोंनि मानसिफ्रा बुङो बेनानाजों थालिरजों थालिरजों दावदै जाफानाङा होननानै बुङो। माबा प्रब्लेम जायो नामा जाबाथाय?
ओ बेबायदिथ' जेबो नङा खिन्थु बानानाजों दाउदै जानाङा बेबायदि जेबो माने, गैया आरो
ओ ओ मानसिफ्रा माने जाबा थैयो होननानै बुंङो सोरबा सोरबा
ओहो-ओहो नंङा-नंङा बेनानाजों थालिरजों दावदैजों जानाया जेबो हामफुल नंङा आरो। बे मोजांसो बाट थालिरजों गाइखेर लोंङो ना मानसिफ्रा बे एसे माने थालिर एक्सुेलि थालिरनि गुना आलदा आरो गाइखेरनि गुनाआ आलदाथ बिसोरखौ आयुरबेदानि हिसाबै बै बेसरखौ जोंङो जयै जानाङा आरो। बेबायदि होनो।
आतसा आ उम
गाइखेराव संख्रि बासि लगायनानैबो लोंङो ना थ बेबो खालामनांङा बेबो एक्सवलि आयर बिधानि हिसाबै गायखे गाइखेरनि गुना संख्रि सिनिनि गुना आलदा गाइखेराव नोंङो सं सिनि होनानै एक्सुेलि लोंनाङा
लोंनाङा आस
ओ बाट नोंङो गाइखेरखौ गोदै मोजां मोनोबा नोंङो गुर होजायो गुर गुरा माने नेचारेल ना ओ बे माने मो मोजां आरो।
उम उम बेफोर मोजां माबा बियो ओ‌ मोनसे नोंनिफ्राय इनफरमेसन जों आङो मोनबाय आरो बे। जायफोरा बे इनफरमेसनखौ मोनबावगोन बिसोरनि थाखायबो इन फिउचार बहुत हेल्प होगोन। मानो होनबा एद बेनो मेन खोथाया जों जानाय लोंनायनि सिदुल मिथिया। जोंङो माने मोजां बुस्थुखौथ जायो खिन्थु माजों जाजाबनांगौ मा समाव जानांगौ बेनि जेबो जोंङो मोनथिया आरो। ओंखायनो माखासे बेराम आजारफ्राबो जायो जोंना समा जाबाय बेयावनो दोनथ'सै नामा बिनानाव औ दे थेंकिउ औ औ।